अ
औ खोनादोंना नोंथाङा।
अ खोनादों दे मा खबर नोंथांनिया
नोंथांनियालाय?
आंनाबो दासान्दि मोजांथ' दे।
औ बिदिब्ला जोङो बर'नि दोरोङारि ओ जिउ खुंनायनि बागैनो सावरायनिसै नामा?
औ जागोन दे। सावरायजागोन।
औ ओ बर'नि जिउ जोंनि दोरोङारि जिउ खुंनाय राहाया गाहायै मा मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि बर'नि दोरोङारि जिउ खुंनाय राहाया जेरैबायदि आबाद मावनाय। बर'नि न'खराव ओ आइजो माहारिया अमा दाउ हांसो बायदिसिना फिसिनानै बेफोरजोंनो न'खरखौ खुङो। रां आरजिनानै बेबायदिनो नख न'खरखौ बर' आइजोफोरा सालायो आरो। बिबायदि दाउ अमा फिसिनानैनो ओमफाय आबाद मावनानै
औ ओरैनो आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोंनि गाहाय आबादानो जादों माइ आबाद नङा होमबा?
औ औ।
औ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। थिग बेबायदिनो मेसें बोथोराव मा मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
अ मेसें बोथोराव बो जोंना बिदिनो बेसरनि आबाद मावो। ओमफ्रा फ्राय ओ सिबिंनिबो आबाद मावो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मै मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो। बिनि उनाव ओ मथर गायो। फाय मुसुर दालिनिबो आबाद मावो। बेबायदिनो गोबां आबाद मावो औ आलु गायो। बेबायदिनो बर'फोरा दोरोङारि बेबायदि आबाद मावनानै न'खरखौ खुंबोगासिनो दङो।
औ थिग बेबायदिनो आबाद मावनायाव ओ गोबां आइजें आइलाफोर दङ होबा नङा होमबा? जोङो आबाद मावनानै रायजो जाबोनाय हिसाबै मा माजों जोङो आबाद मावनानै रायजो खुंबोगासिनो दङ' नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
जोंनि आबाद मावनाय आइ जें आयलाफोरा ना
औ
आबाद मावनाय आइजें आइलाफोरा जों बिदिनो ओ मोसौजों हाल हालेवनानै नांगोल बाहायो बाहायो
औ मथि बाहायो
मोसौखौ जोङो होनो थाखाय बा बुनो थाखाय जोङो लौरु बाहायनाय जायो
औ
ओमफाय फोथाराव इदिनो माइ गायनायफोराव जोङो ओ खोथिया सोथिया बाननो थाखाय जोङो लानाय जायो माइ आरो माइ हाखांनानै जोङो माइ मोथिखो रोगानो थाखाय जोङो बावखा बाहायनाय जायो।
औ गिबियावनो माइखौ माबोरै गायग्रोयो होनना बुङोब्लाथ' जोङो माइखौ सोमनानै गिबियावनो खोथिया फोग्रोनानै उनाव दान मोनसे बा ओ दान मोनसे खावसे बेफोरबादि समाव गायनाय जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ। बे खोथिया खोना दोननाय जायगाखो जोङो खोथियाखो फुयो फुनानै लानानै जोङो हा फोमोननाय जायगायाव बे खोथियाखौ लांनानै गायहैनाय जायो
औ थिग बेफोरबायदिनो नोंसोरनि ओनसोलफोराव मा मा ओ मा मा मुंफोरनि माइ गायनाय जायो?
जोंनि ओनसोलफोरावहाय माइ गायनाया बायसमुथि दं रन्जित दङ' ओमफ्राय मासुरि आइजुं दङ माइब्रा जोसा बेफोरबायदिनो आरो दानि गोबां रोखोमनिबो नाम दंबावो। ओ जेरैबायदि बिदि सर्न' होननानैबो माइ मोनसे मोनथिनाय जायो। सर्न' बिनो अ आव गोबां दंबावो बिदिनो माइनि मुंफोर
औ आरो थिग बेबायदिनो जोसा माइब्रा आरो गुबुन गुबुन माइ दङ ना? ओ बेनि गेजेराव जोसा माइब्रा गायनायाव एसे बायदि बायदि नेम फोर फालिनाय जायोना
औ औ
बे जोसा बा माइब्रा माइखौ गायनो लाजेननायाव मा मा नेमफोर फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो?
जोसा माइब्रा गायनायफोरावथ' जों बिदि ओ दु फोथाराव थांजेननानै जोङो ओ जोसा माइ गायजे बिदिनो हैबाथाय एसे ओ न' न'खरनि आइजोआ आरो गाहाय आइजोआ न'खरनि गाहाय आइजो बिया ओ साथि सावैनानै खुलुमनानै एसे गोथारै आलारि बाथि सावैयो गय जरा फाथै जरा लानानै खुलुमनानै गाहरो। न'खरनि गाहाय आइजोया गाव गायजेननानै गायबो गारबोग्रोयो आरो फोथाराव इनिफ्रायसो गुबुन सुबुंफोरा गायनो मोनो आरो जेरै जोङो न'नि मानसिफोरा गायजोबनो हायिनि थाखाय जोङो गुबुन मानसि हाजिरा लानाय जायो।
औ बेनि अनगायैबो
रुवाथिफोर लाखिनाय जायो नालाय गायनो
औ
नोंथांमोननिखि दा बेबायदि बिदिनो ओ माबायदि रोखोमनि गायो नोंथांमोननिखैबो
औ थिग बेबायदिनो जोंनिखैबो नोंथांमोननि बायदियानो एखेयैनो सोलिगासिनो दङ मोसौजों हालेवनानै खोथिया फोनानै, माइ गायनानै बेबायदिनो बायदि बायदि जोसा माइब्रा बा रन्जित बा बिदिनो मासुरि बेफोरखौ गायनानैनो आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव औ आरो थिग बेबायदिनो आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनि बर' न'खरफोराव जेरै बायदिसिना दाउ अमा, मोसौ, बोरमा फिसिनायजोंबो जिउ खुंबोनो हाबोगासिनो दङ।
औ।
औ आरो बेबायदि ओ दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंनायनि बेलायाव नोंथाङा मा होननो सानो?
दाउ अमा फिसिनायनि बेलायावथ' आं बुंनो सानो जि बे फोरखौ जोङो ओ न'खराव जोङो बर' आइजोफोरा बेफोरखौ लानानै जुदि फिसियोब्लाथाय जोंहा नख'राव गोबां मुलाम फा जायो न'खर खुंनायाव मानो होनोब्ला जोङो बर' आइजो फोरा न'आवनो ओरैनो ओंखाम ओंख्रि बायदिसिना जोङो संनानै जाहो न'खरनि मानसिफोरखौ जाहोनायनि अनगायै बो जोंहा बेफोरखौ दाउ, अमा, बोरमा, हांसो आरो बायदिसिना फिसि फिनानै जोङो न'खरनि ओ हौवा मानसिफोरखौ जोङो न'खर खुंनायाव रां खावरियाव जोङो हे हेफाजाब होनो हायो बेफोरखौ फिसिनानै बाजारफोराव फान होयो नांगो समाव जोङो रांफोरखौ बेफोरखौ फाननानै रां खौ लायो लानानै जोङो न'खरनि जेरैबायदि जोङो रां रांखावरि नांगौ जानाय समाव जोङो बर' आइजोफोराबो बो बेफोरनि फाननाय रांखौ जोङो हेफाजाब होनो हायो बेबायदिनो बेबायदिनो हे हेफाजाब होनायनि थाखायनो आङो बर' आइजोफोरखौ बेबायदि दाव, हांसो, बोरमा फिसिनायखौ जोबोर मोजां मोनो आरो।
बा जोंनि गोदो गोदायनि बर आइजो माहारिफोरा बेबायदिनो हौवा माहारिखौ लेना देना लाबोआलासिनो खामानि मावबोगासिनो दङ। आरो थिक इयुनावबो बेफोरबायदिनो खामानि मावलांबाय थागोन बर आइजो फोरा। जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो। औ बेफोरबायदिनो आरो दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो जोंनि बर आइजोफोरा सि दानाय लुनाय बायदिसिनाफोराव जोबोर आखा फाखा।
उम बेबायदिनो सि सि दानायनि बेलायाव नों थां नोंथांमोननि जायगायावहाय मा मा जेनेबा रोखनि सि सिदायो? गानद्रा जोमग्रा मा मा रोखोमनि गान ग्रा जोमग्रा दानाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ सि दानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो गासै सिखौनो दानानै गाननो हायो जेरै हिन्जाव माहारिनि गाननाय दखना फास्रा आरो हौवा माहा हारिनि गाननाय गामसा बेफोरबायदि आरनाइ बेफोरखौ दानानैनो जोङो गाननो हायो थिग बेफोरबायदिनो आरो ओ जोंना दा गोदोनि मुगायाव जि दानायाव बाहा बाहायोमोन साल खुन्था बायदि बायदि। माखु बेफोरबायदि दा आरो गोनोखो मुगायाव ओ मिसिनारिनि जोहैबो ओ जि दानानै जोङो रांखावरि आरजिनो हायो। औ थिग बेबायदिनो नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि ओ साल खुन्थाजों सि दानाया बांसिन ना गोनोखोआरि मुगाजों सि दानाया बांसिन सोलिगासिनो दं?
जोंनि ओनसोलखैथ बे साल खुन्थाजों सि दानाय हु-हुदायानो सोलिगासिनो दङ। बे साल खुन्थायावनो साल मुस रा बा माखु जों ला नानै सि सो ओ खुन्दुं थुनो खुन्दुं थुननानै ओ सि खुन्दुं थुननानै सिखौ सोंनाय जायो सि खौ सोंखांनानै जोङो साल खुन्थायाव लाबोनानै दानाय जायो आरो ओ जेरैबायदि फालि ओ फास्रा ओ गामसा बे बेबायदिनो खुन्दुं दख दख'नानि बायदि रोखोम रोखोमनि खुन्दुंनि आरो मास्रायसज होननाय जायो माथा था पलेस्टार बेफोरबायदि खुन्दुंखौ बाहायनानै जोंनिखिजाय दानाय जायो आरो माथा दायोब्लाथाय बे माथा खुन्दुंखौ जोङो थुननायनि आगोल आगोल आगोलनो ओ मायरंजों सङो ओंखाम संनानै बेखौ मायदि होनानै जोङो एसे फोरानो सान्दुङाव फोराननानै खुन्दुंखौ थुननानै लानानै बेखौनो जोङो खुन्दुं सोंनानै बेखौ दायोब्ला थाय बि सिखौ माथाया मोजां जायो आरो गाननोबो मोजां जायो माथानि सिया दा गरमावहाय बेबायदिनो सि दानानै बर' माहारिफोरा जोंनिनो ओनसोलाव सि दायै दायै गोबां रां आरजिनानै न'खर सलायनायाव बा न'खर सामलायनायाव गोबां हेफाजाब थानायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोल
दा बिदिनो सि दानायाव ओ खुन्दुंखौ गिबियाव माबेनिफ्राय मोन्दों होनना बुङोब्ला जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानैनो बेनि फिथोबनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना औ बेजोंनो खुन्दुं लुनानै दानाय जायो ओ थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि बरनि नखराव नखरारि जिउ खुंनाय राहाया बिदिनो आबाद सि दानाय दाउ अमा फिसिनाय आरो बायदि बायदि दङ आरो ना औ दि जोंनि दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थनोसै नामा
औ दे बिदिब्ला